ओं ओ। खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
आदसा खबरफोरा माबोरै? खबरफोरा माबोरै दं? नोंथांनिया?
अ आंनिया खौराङा मोजाङैनो दङ दे। नोंथांनिया माबोरै दङ?
आंनियाबो खबरफोरा गेजेरावनो दा साननैसो थिगैनो दंथ'यो एसे। इसोरनि अननायाव दा नोंथांनो आङो बे कल हरनायानो जाबाय माबा मोनसे माबानि बागै आं सोंनो सानदों माने जोंनि बे ओनसोलफोराव खेला गेलेनाय खेला गेलेग्रा मानसि बा खेला गेलेनाय सुबिदा जोंनि बे ओनसोला ओनसोलफ्राव माबायदि सोलिनानै दङ। गा। नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि सोलिना दं खेला गेलेनायनि बागै एसे बुंनायसै।
औ दे बेनि बागै रायलाय जागोन खेला गेलेनायनि बागै। ओ जोंनि ओनसो सोलाव खेला गेलेनाया माने गेजेरावनो दङ बांद्रायबो जौगानायबो नङा बांद्रायबो गाहायावबो गैया। माने जोंनि ओनसो गथ ओ जोंहानि खाथियावनो स्टेडियामबो दङ। ओ बेस बेसद स्टेडियामावबो आङो नुयो आरो मानसिफोरखौ बा गथफोरखौ गेलेनाय। जेनबा बोरला बोरलाथ थिर गावनाय गेलेनायख नुयो। एनिफ्राय। ओ। माबाब ओ। जेनबा खारनायफोरखौबो बा बेदमिन्टन। बा उसु उस सुफोरबो गेलेनाय नुनो मोनो। बा बक्सिंफोरबो गेलेनाय मोनोआ आरो फारसेथिं बेनि साखाथियावनो जोंना फिल्डबो मोनसे दङ। बेहायबोफ फुटबल गेलेनाय आङो जोलुर गेलेनायख खौ आङो नुनो मोनो आरो। जोंनि ओनसोलाव माने। ओ जोलुर गेलेनायाबो जोबोर ओ मुंदांखायानो जानानै दङ। आरो गथफोरा बा सेंग्राफोरा जोलुर गेलेनो मोजां मोनो आरो जोंनि ओनसोल
आतसा सा उम
नोथांनि ओनसोलाव माबायसा जानानै दङबा?
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जोंनि ओनसोलफोराव फुतबल गेलेग्रा बारा गिदिर गैया ओ जोंस सो गोदो फुटबलफोरखौ गामिनि। दुब्लि फोथारफोराव। मोसौ गुमग्रा दुब्लिफोराव एसे समानफोर जायगा नुयो ब्ला एसे गुवारफोर नुयोब्ला बेयावनो जों गामिनि गथ'फोरजों लोगोफोर लोगोफोरजों लोगो नांनानै जोलुरफोरखौ गेलेयो आरो जोङो जोलुरफोरखौ गेले नानै जोबोद मोजां मोनो गामिनि बैसो नायालासे बिनि जायखिजाया गेदेर उन्दै जाय गोसो बेफोरबायदिनो गेलेनो हायो गेलेनानैबो जोबोद मोजां मोनो गेलेनायाव जोबोद इन्टारेस्ट फैयो आरो जोंनि गोसोआव गेलेनानै मोजां मोनो अखाबाबो सान्दुंबाबो गेलेनो मोजां मोनो बेनिफ्राय आरो जोंनियावथ' बेफोरबायदि गिदिर गिदिर खेला गेलेनायनि माबा गैया अब्लाबो जोंनियाव फुटबल गेलेनाया जस दङ
औ औ
किक्रेट गेलेनायफोरखौबो गेलेयो साफा सानै हले जोंनि एसे इ बेफोर ओनसोलाव किक्रेटखौ एसे खम बिबांनि गेलेनाय नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय आरो खेलाफोराथ' न'खरावबो गेलेयो फिसा फिसौ खेला बेडमिन्टन
औ नोंथाङा ओरैनो मा मा गेलेनायखौ बांसिन मोजां मोनो मा मा गेलेनाय गेलेफोरखौ ओरैनो?
आंथ' जोलुर गेलेनायखौनो मोजां मोनो जों जोलुर गेलेनाय लोगोफोर थाबा जोलुरखौनो बांसिन मोनो आरो लोगोफोरा खमफोर जायोबा सानै साथामफोर जायोबा ओरैनो बेटफोर मोनोबा बेटमि टनफोरखौ मोजां गेलेनो बेट मिनटन गेलेनो मोजां मोनो।
औ।
बा बिदिनो गोदोनि थाखुमालायनाय आरो माबा माबि खेलाफोर दङ बेफोरबायदि गेलेनो मोजां मोनो आरो। देहानि एक्सारसाइस जानाय बायदियै ओ
बेथ' बर'नि मोनसे मुंदांखा गेलेनाय नामाथाय? नोंथाङा ओ बर'नि मोननैसो बिदि मुंदांखा गेलेनायनि मुं होननो हागोन नामा?
जोंनि बर'नि मुंदांखा खेला गेलेग्राफ्रा जोलुर खेलायाव गेलेग्राखौ मिथिगौ आङो हलिचरन नार्जारि। आरो राय दुर्गा बर'। ओमफ्राय आरो सानैसो सो ओरै गथ'फोर उन्दै उन्दै बैसोनि खेला गेलेनायफोराव मुलुगनांखा गोजान गोजानाव गेलेनायनि थाखाय सानैसो सिलेक्टबो जादों। बिथांमोना नेस नेल बा फिसा फिसा क्लाबफोरावबो गेलेहैबाय। आरो बे जोंनि ओनसोलफोरावबो ड्रिस्ट्रिक वाइस बा ब्लक वाइस बा स्कुल वाइस फुटबल कमिटिसिनफोर्स सोलिबाय थायो।
औ बिथांमोना मोजाङैनो गेलेयो आरो जोबोर मुं दांखा आं माने ओ सोंदोंमोन जि माने नों नोंथाङा बर'नि गेलेनाय नि मुं मोननैसो माने होननो हागोन नामा होननानै सोंदोंमोन आङो।
बेखोथ' आङो बारा मोजां मिथिया आं खेला गेलेनायनि बागै एसे खम नलेज दं नालाय
आच्छा औ औ।
खोनादोंब्लाबो से बावबाय आरो ओं। आरे बक्सिं बकसि सिं गेलेग्राया अंकुसिता होननाय दङ सासे बर' आइजो उम बिथाङाबो मुंदांखा। बक्सिं गेलेयो नामा?
औ औ बक्सिंआनो बक्सिंआनो आच्छा जोंनि बर'नि गेलेनाय मुंखोथ' आङो आंबो बारा मोनथिया थेवबो मोननैसो मिथिगो आरो। जेनेबा बे गिला गेलेनाय गिला गेलेनाया बर'निनो गेलेनाय आरो ओमफ्राय ओ जोंना जोलुरखोथ' गेलेखायोमोन
औ
आरो फारसेथिं ओ खमलायनायफोर गेलेयोमोन आरो। खमलायनाय बा थाखुमालायनाय बेफोर खौनो मिथिगौ आङो ब
आरो जोंबो गोदो दैमाफोराव दुगैबा फख्रिफोराव हुयोबा बा दंग'फोराव दोहो गोदोथ' दंग'फ्रा जोबोद मोजां मोनना दै फोरा बिराद मोजां बोहोयोमोन। बे दंग'फोराव दुगैनो थांब्ला जमा जमा दुगैनो थांब्ला आमफोर बेफोरफोर गेलेयोमोन आरो। ओमफ्राय बेमफोर गेलेयो। आरो ओरै दैमाफोरावनो दुद्रुनायबो गेलेयो हाब्रुजों गेलेयो बेफोरबायदि गेलेयोमोन आरो। बिदि ऐ लकेल खेला बेफोरो
नोंथांनि बादिब्ला जेनेबा ओं आथिखालनि जि गेलेनाय माने आथिखालाव गथ'फोरा माबायसा गेलेयो ब गोदो गोदाय गथ'फोरा बा सेंग्राफोरा माबायसा गेलेयोमोन? बेनि गेजेरावहाय मोन मोनसे फारागथि नुजाथिदों नामा? दा माने आथिखालनि गेलेनायजों आरो गोदो गोदायनि गेलेनायजों माबा मोनसे फारागथि जाबाय नामा? अ गथ'फोरा गोदो माबायसा गेलेयोमोन बा दानिया गेलेनो नागिरगोना नागिरला बाहेरायाव ओंखारगोना ओं खारला बेनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
आथिखालनि गथ'फोराथ' बेफोरबायदि गोदोनि बायदि खेला गेलेग्रा नंला। आथिखालनि गथ'फ्रा एसे जौगानाय खेला गेलेयो। जेरै गथ'फोरा दानिया स्कुल हिसाबै गेलेयो। स्कुलफोरावनो खेला गेलेयो गामिफोराव इदि गेलेनाय बारा नुनो मोनला। स्कुलाव गेलेयो अबबा आरो ज'मा ज'मा क्लाब सिस्टेमाव टिम सिस्टेमाव गेलयो। बेफोरबायदियैनो गेलेनायाबो मोजां मानोना इफोर बायदि इसे गिदिद गिदिरफोराव गेलेबासो बेलेग एसे गिदिरफोराव गेलेनायनि चान्सबो मोनलाङो सुबिदा मोनो। गोदोनि खेला गेलेनाया इदिनो गोसो जानानै बा रंजानानै बा मानिबा गामि, गामि लानानै बै गामि बि गामि बिदिनो दाउ अमा बोरमाफोरनि एसे नांनानै इन्टारेस्टआव गोजोननायजों गेलेयोमोन आरो बिदिनो होयोमोन गोदोनि सुबुंफ्रा देहाफोरखौबो थिग लायो दानि सुबुंफोरा आरो ओरै एसे गिदिर लेभेलाव गेलेनो नागिरो मुंदांखा जानो नागिरो आरो देरहानो था थाखायबो मोजां ओमफ्राय आरो फ्राय बेफोरबायदि फिल्डआव ओंखारनायखौ खम नुयो। न'आव थानाय गेलेनाय बेखौ बांसिन नुयो आरो। ओफ्राय जामबुंफोराव माबा माबि खेला गेलेनाय अनलाइन बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव गथ'फोरनि आथिखालनि गथ'फोरनि मेगननि पावाराबो एसे खमायलांनो हमदों।
औ
बेफोरनो आरो जाहोनफोरा
बिदिनो नुनो मोनदों आंबो गथ'फोरा आजिखालि आथि खालाव माने गेलेनाय बायजोआव ओंखार गेलेनायनिसायाव न' सिङाव थानानै मबाइलावसो गेलेहैबाय थायो माने। मबाइलनि गेम मबाइलनि गेलेनाय ओमफ्राय नोंथां मोननि ओनसोलाव माब्लाबाफोर बिदि जायखि जाया गेलेनायनि बादायलायनायफोर जाफेरबाय नामा आरो नोंथाङा नायहैफेरबाय नामा?
जोंनि ओनसोलफोराव जाबाय जानायालाय बाराय जोंनि खाथियावनो स्कुल दं बेयावबो कम्पिटिसन जायो। स्कुलवास इयावबो नायखांबाय मोजाङानो गेलेयो गथ'फोरा आरो ओराय दिस्ट्रिक वाइसबो खेला गेलेयो बेयावबो आं बाथ फुरिफोराव नायदों
आदसा आदसा ओ ओ ओरैनो मा मा गेलेनायनि जायो। बादायलायनायफोरा
उम मिथिनाय बायदिबा बांसिन जोलुर गेलेनायखौनो एसे बादायलायनाय नुनो मोनो आरो ओरै ओमफ्राय काबादिफोर नुयो। काबादि खेलेनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ
उम
मोजाङानो अब्लाथ'
अ। दा मोजाङै दंब्ला नोंथांनि खबरफ्रा?
औ आंना मोजाङैनो दोनथ'योैदे नोंथां।
दानिया अब्ला लाखिथ'सै नामा? रायज्लायनायखौ एसेयाव अ फोजोबथनसै।
औ जायो।
दे।
दे अब्ला औ औ दे नोंथां।